हेल' नोंथां
औ नोंथां उम
नोंथाङा खोनादोंना औ नोंथांनो फन हरनायनि गुबै जाहोनानो जाहैबाय माखासे सोलोंथाइनि बिथिंखौ लानानै बा जोङो बेखौ माबोरै जौगाहोनांगौ आरो जोङो मा सोलोंथाइनि गेजेरजों जोङो माबायदि दावगानो हायो बेनि सोमोन्दै नोंथाङा फोरमायनो हागोन ना?
औ नोंथां उम। जोंथ' सोलोंथाइ औ माने सोलोंथाइ होननानै बुङोबाथ' जोङो माने माने सोलोंथाइ होननानै बुंबाथ' जोङो दानि दिनावहायथ' बिराद माने गोनांखौनो जोङो सानो माने सोलोंथाइनि गेजेरजोंसो जों मा होनो दायो दानि दिनावहाय दावगानो हायो नालाय माने सोलोंथा थाइनि गेजेरजोंसो दायो जोङो सो सोलियो माने ओ बोथोरानो माने मुगायानो सोलायबोगासिनो दङ' माने सोलोंथाइ गैयाबा माने नोङो जेबोआनो गैयै बायदि आरोना माने सोलों थाइखौ सिगाङाव लानानैहाय दानो नुनायखौ मोनसेै आरोना माने सोलोंथाइ नोंथाङा सोलोंथाइया बेसेबां जुदि मा हायबाफोर सोरखौबाफोर अबावबाफोर लोगो मोनोबा माने गिबि सोंजेनन्नायानो जाबाय मा खालामो एबा मा बेसे बां फरायनाय बिदिखौ जोङो सोंनायखौहाय नुनो मोनो आरोना दानि दिनाव नाथाय सिगांनि दिनावहायथ' जोङो बिदिनो बहा थांनो बा ओ मानो बिदि सोंनायखौ जोङो नुयोमोन माने बेफोरबायदि फरायनायनि सोमोन्दै सोंनायखौ एफाराब खोनायामोन आरोना माने बिदि नुनो मोननाय जायामोन दा सोलोंथाय थाइखौथ' जोंनो माने गियानखौथ' नांगौ दानि दिनावहाय बबेबाव ससे ओंखारोबानो नोङो माने सोलोंथाइनि गोनां जानानै फैयो आरो आरोना दा माने डिमान्डआनो सोलोंथाइजोंसो नालाय जाय सोलोंनो हायो बेसो माने गोजौ थाखोसिम थांनो हायो आरोना। आं सानोखि बयबो सोलोंथाइ लानाया मोजां माने ओरैनो थानो नाङा बेखारैहाय
दा माने जोंनि जायगाफोरावथ' गोदोनि दिन आरो आरो दानि दिनावहाय गोबां सोलोंथाइनि सायावहाय सोलायनायखौ नुनो मोनबोगासिनो दङ। ओ गोदोनि दिनावहाय जोंना ओ एफाराब माने माने क्लासाव थांथारनांगौ बा
फरायनायावहाय गोसो होथारनांगौ जों बेखौहाय माने एफाग्राब माने थुसननाय माने थोनथाबनाय बेखौ नुनो मोनामोन आरोना। दानि दिनावहाय बिदिनो प्राइभेट स्कुलफोरखौ नायोब्ला बेफोराव नायोबा जोङो माने बिमा बिफाफोरखौबो गोबाङानो माने ओ फिसाफोरखौहाय दोनफैनाय माने लांलाय लाब बोलाय खालामनाय जोथोन लानाय आरो बिदिनो गथ'फोरनो बिदिनो जाग्रा संनानै हरगोन फुं फुङाव सिखारनानै फिसाफोरखौ दोनबोगोन बिदि बायदिखौ जोङो नुथायखौ नुनो हायो आरोना दानि दिनाव। नाथाय गोदोनि दिनावहाय जोंना एफाराब बिदि दोनलांनाय दोनबोनाय बेफोरखौहाय नुनायखौ आांं नुवाखै आरो जोंनि एरियाफ्राव। ओ गुबुनि एरयाफोराव माबायदिमोन आं बेखौ मिथिया नाथाय जोंनि एरियाफ्रावहाय बेफोरबायदि एसेग्राब जोथोन लानाय बिमाफ्रा गावनि फिसानि थाखाय माने बिदिनो थांलाय फैलाय खालामनाय आरो न'खरनि खामानिफोरखौ गारनानै गथ'फोर दोनलांनाय बिदि नुनो मोना मोन आरोना नाथाय दायो फारफ्रोमबो बिथिङाव नायोबा बेफोरबायदिनि थाखायनो गोरों गोरा जानायखौबो जोङो नुनो मो मोनबाय आरो सोलोंथाइ बेफोरबायदि बिमाफोरनि बिफाफोरनि नाजानायनि गेजेर जों गोदोबो गैया नङा दङमोन फरायनायफोरा नाथाय दा जेरैबायदि जोङो नुनो मोनदों माने गोदोनिफ्रायहाय साबसिनै सोलोंथाइयाव यावहाय माने थिसनगासिनो दङ माने जौगाबोगासिनो द दङ आरोना जोंनि जोंनि सोलोंथाइफोरावहाय दा फरायनायनि बिथिङावबो गोबां फरायसा फरायसुला फराय सुलिफोरा माने
गुबुन गुबुन आयदा लानानै आरो गुबुन गुबुन बिदिनो रोखोमनि फरायनायफोरखौहाय माने फरायबोगासिनो आरो बिदिनो सोलोंथाइ आरो गियानखौ लागासिन -नो आरोना आङो बिराद जौगानायखौबो नुदों दानि- -जोंनि ओनसोलफोराव माने बिदि- फरायनायनि गेजेरजों ओ लिरनायनि गेजेरजों आरोना। आरो बेनि गेजेर जेरजों बिदिनो बुजिनानै गथ'फ्रा ओ सोलोंथाइनि गेजेरजों बुजिनायखौ मोननो हायो आरो बिदिनो गेदेरफोरखौ मान होनाय बा ओ माखासे बिथिङाव आरो माखासे गियानफोरखौहाय आङो फरायनायनिफ्राय मोननायखौ नुनो मोनदों आरोना गथ'फोरखौ। आरो गोबां जोंनि सोलोंथाइफोरावथ' बिदिनो माने आ आरो गथ'फोरा दानि गथ'फोरखौ आं बांसिनै नुदों जे ओ मा होनो जुदि नोंथाङा ओ बिसोरखौहाय रागा जोंनानै जुद दि नोंथाङा फोरोङोबा बा रागा जोंनानै बुङोबा माने बिसोरो ओ अख्रासिनसो खालामनायखौ नुनो मोनो आरोना दानि गथ' गथ'फोरखौहाय। जेरै जुदि नोंथाङा मोजाङै जुदि बिसोरखौहाय जोथोन लानानै आरो अननाय रावजोंहाय बुङोबा, माने बिसोरो मानो मोजाङै खोथाफोरखौ लायो आरोना बिदि माने जुजिनाय गथ'फोरखौबो नुनो मोनसै आरो दानि दानि दिनावहाय आरोना।
गथ'फ्रा माने बिसोरबो ओ उन्दैनिफ्रायनो फरायनायखाय माने एसे ओ साननाय हनायफ्रा ओ गोख्रोंसिन जानाय बायदिखौ आं नुनो मोनो आरो दा नों थांनि जायगाथिंहाय माबायदि नोंथां नोंथाङा एसे फोरमायनो हागोन ना फरायनायनि सायाव।
औ औ हागोन नोंथां। ओ जोङो सोलों थाय होननानै बुङोबा जोङो मा होनना बुङो जिखुनु गुबुन गुबुन रोखोमनि जोङो सोलोंथाइखौ जोङो मख'नो हायो जेरै फरायसालिनि सोलोंथाइ आरो माखासे आखाइनि हाबा हुखाफोरनि सोलोंथाय, आरो बेबायदिनो माखासे हारिमुवारि आयदानि सोलोंथाइ, आरो बेबाय दिनो माखासे जोङो मा, ओ मा होन्ना बुंङो थुनलाय जोंहा सोलोंथाइ नङा होम्बा नोंथां। बेबायदिनो जोङो मोन सोलोंथाइनि बिथिङाव जोङो ओ मा होनो जौगालांनो हायोबा जोङो सासे मुंदांखा बा मा सासे गावनि गावखौनो गावनो गसंथानानै थानो हानाय बा गसंथानानै जोङो बेबायदिनो दाव फानो हानाय जोङो सासे मोजां जाफुंसार सुबुं जानो हायो नङा होमबा नोंथां। बेनि गेजेरावनो जोंहा गिबि बा गुदिसिन सोलोंथाइानो जाहैबाय जोहा मा बयनिख्रुइबो गोनांसिनथार सोलोंथाइानो जाहैबाय जोंहा फरायसालिनि सोलोंथाइ नङा होम्बा नोंथां। जोङो फरायसालिनि सोलों हा गिबियाव जोङो माखासे बिजाबफोरनि गियानखौ जोङो मोनग्रोयो। बेजों लोगोसे जोङो गुबुन गुबुन बिथिं गुबुन गुबुन आयदानि जोङो सोलोंथाइखौ जोङो मोननो हायो। थिग बेबायदिनो जोङो मोनसे सोलोंथाइयाव बा मोनसे सोलोंथाइ होनायाव जोङो मा सासे फोरोंगिरिनि गोनांथि जायो। जेरैहाय जोङो फरायसालिनि सोलोंथाइयावबो जोंहा फोरोंगिरिनि गोनां थि जायो। आखाइनि हाबा बेयावबो जोंहा माखासे गोरों गोरानि गोनांथि जायो बा फोरोंगिरिनि दिथागिरिनि गोनांथि जायो। बेबायदिनो हारिमु आयदानि सोलोंथाइयावबो जोंहा फोरोंगिरिनि गोनांथि जायो आरो बेबायदिनो जों जोंहा मा होननानै बुङो, थुनलाइ थुनलाइयारि आयदानियावबो जोंहा मा फोरोंगिरि जायो। थानो गोनां जायो बेबायदिनो जोङो ओ मा माखास बे फोरोंनाय खान्थि बा सोलोंनाय खान्थि बे जोंहा गोदो गोदायनिफ्रायनो सो-सोलिबोदों होननानै जों बुंनो हायो मानो होननानै बुङोबा जोङो गोदो गोदाय समाव जोङो माखासे बे आखाइनि हाबाफोरखौ गोबांसिन मावोमोन नङा होमबा नोंथां? बै समाव जोङो आजेव आजै मोनहा जोंहा मा बा जोङो बिबौ बिबै जानायफ्रा बा सोरबा देरसिन मानसिफोरा माखासे आ खाइनि हाबाफोर जेरै ओ संग्राय सान्द्रि बायदिसिना गुबुन गुबुन मुवा बेसाद बानायनाय ना बेखौहाय फोरोङोमोन आरो। फोरोंनायाव बा बैसोरो जायफोरा नुगोन बिसोरो सोलोंगोन आरो अब्ला बैसोरनो फोरोंगिरि बायदि फोरोंगिरि हिसाबै हाबा मावोमोन आरो। आथिखालनि सोलोंथाइ खान्थि आरो गोदोनि सोलोंथाइ खान्थि जोङो जोबोद फाराग नुनो मोनो बै समाव जोङो सोलोंथाइया माखासे सरखारजों गनायजानाय नङामोन। बेबायदिनो जोङो माखासे बिफां हाया बा ओ माबेबा मोनसे जायगायाव जोङो सोलोंथाइ बा न'खराव सोलोंथाइ लानाय बे खान्थि जोङो नुनो मोनोमोन नाथाय जोङो आथिखालासो आथिखालाव सोलोंथायखो खौ जोङो सोरखारा ओरैबायदि जौगाहोनो जोङो आखायाव लादों जेन' जोङो ओ थाख खो सेनिफ्राय बेबायदिनो थाखो जिसिम जोङो बेसेन नाङै ओ सोलोंथा फोरोंथाय नै होनाय बेफोरखौ जोङो नुनो मोनो आरो बेबायदिनो गोजौ थाखोआवबो जोंहा बेबायदिनो खम बेसेन बा ओ बेबायदिनो फ्राय अबेबायाथ' जेनेबा बोसेन नाङै बेफोरखौ जोङो नुनो मोनसै जेराव सरकारि फरायसालिफोराव फरायनाय गथ'फोरा जोंहा गोबां खरसा थांला आरो बेबायदिनो ओ मा होननानै बुङो ओ सोरखार सोरखारा बेबायदिनो ओरैबायदि ओ सोलोंथाइनि सायाव नोजोर होदों जेन' बिजाब होनाय आरो मा गाननाय जोमनाय होनाय ना आरो बेबायदिनो गुबुन गुबुन माखासे सुबिदा होनाय जोङो बेखौ नुनो मोनदों आरो जों सोलोंथाइखौ मानो नांगौ होनना नै बुङोबा बेनो जेन'बा सासे सोलों थाय गोनां मानसिया जोङो बिनि आखल आखुआ जोंहा ओ साबसिन जायो जेन' सासे सोलोंथाइ गैयै आरो सासे सोलोंथाइ गोनां बिसोरनि आखलखौ रुजुनायोबा जोङो नुनो मोनगोन जेर' जोङो जेन' जोङो बै समाव जोंहा माखासे सोलोंथाइ बिथिङाव दावगायो। बै समाव जोंहा मा गावजों गाव एना एनि सैलायै ना खोमसि फोथायनाय बेबायदिनो गुबुन गुबुन जोङो माखासे ओ जेंना जेंसि बा माखासे जोङो गाज्रि थासारिखौ नुनो मोनदोंमोन जेब्लानिफ्राय जोंहा सोलोंथाइ बिथिङा जोंहा जौगाबो बाय बे समनि फ्राय जोङो मा नुनो मोनदों माखासे जोङो दावगानायना गावारि दावगानाय बेजों लोगोसे न'खरनि रावगानाय बेनि बेजों लोगोसे गामियारिनि दावगानाय बेजों लोगोसे जोङो ओनसोलनि दावगानाय बा जौगानाय बा बेजों लोगोसे बिनि उनाव जोङो हादोरनि जौगानाय बेबायदिनो फारि फारि जालाङो आरो। आरो सासे मानसिया सोलोंथाइनि सायाव रोंगौथि गोनां जाबाय अब्ला बियो गावनि थाखायल' नङा मानो होननानै बुङोबा बे सासे मानसिया सोलोंथाइ गोनांबा गोरों गोरा जायोब्लासो इयुननि सुबुंफ्राबो बेखौ नुनानै फल' खालामगोन ना। बेबायदिनो बिथांबाय बिथांबायदि जानो नाजागोन आरो बिथाङानो सोरबा सासे बा सोरबा सानैबा सोरबा गुबुन गुबुन मानसिफोरनो बेबायदिनो फोरोंनानै बा खिन्थानानै आरो गुबुन माखासेखौबो ओ गोरों गोरा खालामनो हाग गोन आरो थि बेबायदिनो जोङो बुंनो हायो जेन' गाव सासे मानसियाल' गोरों गोरा जा नानैबो जोङो जेबो मुलाम्फा जाया मानो होननानै बुङोबा ओ मोनसे गामियावनो सासेल' अ मानसिसो गोरों गोरा बा गोरों सासेल' मानसि दं अब्ला बै गामियाव गासैबो सो सोलोंथाइ लानाय नङै बा सोलोंथाइनि सायाव जौगानाय नङै अब्ला बियो बै जायगानि मानसिजोंनो गोरोबनानै थानो हाया हाया जागोन आरो मानि बै जायगायाव सोलोंथाइनि जेबो निअमखान्थि बा बेबायदिनो आखल गियाना सोलिनाय नङा आरो नङा होमबा नों थां बेबायदि जायो आरो नोंथांजों सावरायनानै मोजां मोनदों ओ थांनिफ्राय माखासे सोलोंथाइनि माखा खासे खोथाफोरखौ मिथिनो मोनबाय गोजोननाय थाबाय नोंथां।
औ नोंथांग गोजोनथों।
औ अब्ला दोनथनोसै नङा होमबा नोंथां औ।